अ खोनादोंनाा नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथां जों दा मानि सायाव रायलायनो होनदों नोंथां।
अजों दा जों दा माने बिदिनो, खेला गेलेनाय, बेफोरबायदिनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। औ माने गोदोनि आरो दानि, खेलाफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै ओ नोंसिनि ओनसोल आरो जोंनि ओनस ओनसोलाव माबायदि खेलाफोर जायो बेफोरखौ एसे सावरायनोसै नोंथां नङा होनबा,
औ जायो नोंथां
औ माने नोंसिनि ओनसोलखै माने, माबायदि खेला दुलाफोर जायो बैसागु बोथोरफ्राव, आरो बिदिनो, बोसोराव माबायदि खेला जायो नोंसिनि ओनसोलाव, माने गोदोहाय माबायदि जायोमोन दा माबायदि जौगाबोखो खेलाफ्राव, खेला गेलेनायफ्राव बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां,
अ जागोन नोंथां। ओरैनोथ' खेला होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनसे, मोनसे देहानि मोनसे, मोजां फिथाइजों लोगोसे जों मोनसे गावनि मायेनखौबो जेनेबा मोनसे फ्रेसयै लाखिनो हायो आरो माने, मोजाङै लाखिनो हायो आरो जोंनि, जेन'बा गेलेनाया जोंनि देहानि। माने जोंनि देहानि जेनेबा ओ, देहाखौ गोग्गोयै लाखिनाय देहाखौ गोख्रोङै लाखिनायाव, बेबायदि खेला गेलेनायफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो दा, दा जोंनि गामि ओनसोलावथ' सिगां गोदो जों उन्दै जेब्ला उन्दै बैसोमोन बे समावथ' जों ओ बायदि रोखोमनि खेलाखौ गेलेयोमोन। दा बे खेलाफोर गेलेनायफोरखौ जों लासै लासै गोमाबोलां, बाय बायदि मोनबाय आरो जेन'बा जों बै समाव बाथा होननाय गेलेयोमोन माने बाथा खेला गेलेयोमोन ओमफाय, खुवा बाथाम मोननाय खेला गेलेयोमोन, ओनफाय बेफोरनि अनगायैबो जलदा खारलायनाय गेलेनाय, खै ओमफाय रेडि होनो बेफोरबायदि खेलाफोरखौ जों जेब्ला उन्दै बैसोन बे समाव जों बहुद गेलेयोमोन दा, समजों लोगोसे, बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ गामि ओनसोल एबा नोगोर ओनसोलफोरावबो, गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बे गोमालांनो हमनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय। माने जोंनि जे दा समाजाव बा जोंनि जे दा मुलुगाव मोनसे बिगियाननि जे दोरोङारि बे बुस्थुआव बांबोबाय माने मबेल मबेल जेनेबा कम्पिउटार मबेल इलेक्ट्रनिक माने, दाम माने आगजुफ्रा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव सफैबाय आरो जायनि थाखाय, मानि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ नागारनानै, जेनेबा मबेल नायनाय, मबेलाव भिडिअ खालामनाय मबेलाव रिल्स खालामनाय, मबाइलनि रिल्सखौ स्क्र'ल खालामनानै नायनाय बेफोरबायदि गोबां उन्दै बैसोआवनो बाहायनायफोरखौ नुनो मोनबाय आरो जायनि थाखाय गामि ओनसोल एबा नोगोर ओनसोलफोरावबो बेबायदि खाथि खालानि गथ' गथाइफोरजों लोगो नांनानै खेला दुला गेलेनाय लोगो फोरजों ज' ज' बेरायनाय बेफोरबायदि खान्थिफोरखौ जों दानि जुगाव बहुद खम एबा बाङाय नुलांनो मोनबाय आरो नोंथां। दा बेनोसै जोंनि गामिफ्राव दा बेफोरानो सोलिगासिनो दङ जोंनि ओनसोल दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां माने जोंनि ओनसोलाव माने दा माने बिदिनो मोनसे फेस्टिभेल जेन'बा जेरै जोंनि फिथाइ सामथाइ जानाय जायखौ जों आमथि सुवा होनो बे समावल' जेनेबा फुटबल गेलेनाय बोराय माने हिनजाव लानाय आरो बोराय आरो सेंग्रा फुटबल बादायलायनाय ओमफ्राय बैसागु समाव जेन'बा माने हाबा जानाय आइजोफोरखौ खारनाय बादि होलायलायनाय दाउला सौलाय होलायलायनाय मेगनावहां मेगनाव जि खाथेनानै हांसोखौ हमनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जों माने माने बोसोराव खनसे बेबायदिखौल' नुनो मोनसै आरो। दा आं सानो आरो माने बेफोरबायदि फेस्टिभेल एबा बेफोरबायदि फोरबोफोरावल' बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेयालासिनो गेजेर गेजेर गेलेनाय बेफोरबायदि हाबाफारि फोरखौ लायोब्ला आरो बयबो इन्ट्रेसै जेन'बा गोसो जानानै गोसो गुदुं जानानै गेलेयोब्ला माने मोजां जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा आं नोंथां जेन'बा जोंनि गामियावथ' आं खोन्थाबाय नोंथां नोंथांमोननि जेन'बा बेफोरबायदि खेला दुला गेलेनायनि थासारि गोदोनिया माबायदिमोन आरो दानिया माबायदिमोन अननानै नोंसि नि ओनसोलनि एबा जायगानि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां आनो?
औ हागोन नोंथां हागोन। बिदिनो माने गोदोनि समावहाय नोंथां होननाय बायदिनो जोंखैबो गेलेनाय जायोमोन बिदिनो खाबादि बिदिनो सै आरो जोंहा गोदो इजिक मिजिक होननाय मोनसे खेला दंमोन ना गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय औ आरो बाथा खेला बिदिनो थाबाय मार्बल गेलेनाय बेफोरबायदि जाबाय जोंना गोदोहाय बेफोरबायदिनो आरो क्रिकेटआबो माने क्रिकेटआ बै समावथ' बारा गेलेनाय जायामोन जोंखैजाय माने दानि समावहाय माने दानि समाव माने गोदोनि खेलाफोर गेलेनाया माने नुनो मोननाय जाला आरो माने दानि जुगाव माने जोंखैजाय माने बेफोरबायदिनो क्रिकेट फुटबल आरो बेफोरबायदिनो खारनाय बेफोरबायदि बादायलायनाय माने गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंखैजाय बांसिन। आरो माखासे लाइमोनफ्राथ' माने नोंथां होननाय बायदिनो मबाइल जों माने गोदोसोनानै थाग्रा जाबाय आरो खायसेया बिदिनो माने खेला दुलायाव गोसो गोनांफ्रा माने बांसिन खेला दुलायाव गेलेनाय जायो आरो माने। दानि जुगाव माने जोंखैजाय ओनसोलावहाय माने क्रिकेटआ बांसिन गेलेनो गेलेनाय जायो जोंखैजाय माने बेफोर बायदिनि कम्पिटिसन जाबाय थायो आरो माने जोंनिखैजाय क्रिकेटनि फुटबलनि बेफोरबायदि। बिदिनो औ लोखि फुजा समाव माने बिदिनो फुजा आरि बेफोरबायदि समावहाय जोंना फुटबलनि खेला जायो क्रिकेटनि खेला जायो दानि जुगाव।
औ औ नंगौ
बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बैसागु बोथोर समावहाय माने गामियावहाय जोंहा नोंथां होननाय बायदि माने खेला होयो। जेरै मैगं मेगन खाथेनानै मेगनाव जि खाथेनानै माने हांसो हमनाय दो दो- बुख्रुबनाय आरो बे हाबा जानाय आइजोफोरखौ माने खाबादि गेलेहोनाय खारनाय बादायहोनाय बेफोरबायदि खेला जायो। आरो बिदिनो गासैबो सु-सुबुंफोरनि थाखाय माने गामियावहाय माने बे थालिर गाखोनाय। थाव फुननानै आरो औवा गाखोनाय बेफोरबायदि खेला जायो आरो माने बो- सोराव औ। ओमफ्राय जेब्ला गामियाव जोबस्राङो ना नों- थां बेफोरबायदि खेलाया। बिनि उनाव माने गामि दर- गामि दरबा दरब्रै बेफोरबायदि ज' लोगो नांनानै आरो फिन खनसे बिदि खेला-दुला होनाय जायो आरो माने नोंथां। औ बेफोरबायदि एखे रोखोमनि माने गामियाव जा खांनानै माने बिदिनो गंब्रै-गंबा गामिनि ज' लोगो नांनानै माने सोरनि गामिया माबायदि बेफोरखौ माने
औ
मोनथिलायनायनि थाखाय माने सोरना रोंगौथिया बांसिन बेफोरखौ एसे मिनथिलायनो थाखाय बे- फोरबायदि माने फांसनफोर खुंनाय जायो आरो माने नोंथां औ बेफोरबायदि खेला दुलाजों माने देहाफ्राबो राफोद जानानै थायो नालाय नोंथां। बेफोरबायदि आरो सोरहाबा खेला दुलायाव गोसो गोनां मानसिफ्रा माने
अ
रोंखुमानानै थानाय थायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिखौ नुसारनो थाखाय बा मोनथिनो थाखाय बेफोरबायदि खेला दुला खालामनाय जायो आरो माने नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
फुटबलबो थाबाय क्रिकेट बेफोरबायदिबो थाबाय औ।
अ
उम
अ' ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा फुटबलफोर बादायलायनाय बेफोरबायदि गेलेनायफोर जाया नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो।
ओरैनो दाथ ओ जोंना औ बादायलायनायफोर जायो नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदि खेला खालामबा माने जोंनिखै जोंना माने गेले गेलेनायफ्राव माने सोरबा रोंखुमानानै थानायफ्रा बेफोरखौ माने मोन्थिनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोनथिंलाय बेफोरबायदि खेला गेलेया नामा? क्रिकेट फुटबल बेफोरबायदि खेला।
गेलेयो नोंथां गेलेयो। दाथ' नै नोंथां दैलां बोथोर ना माने जोंनि ओनसोलाव माने बल खेला गेलेनाय बल बादायलायनाया दा जागासि नो आरो नोंथां माने इदिनो ओ फैसानि नङाबाबो माने ट्र'फिनि आमफाय बोरमानि अमानि बेफोरबादि खेलाफोर होनायफोरखौ नुगासिनो दं आरो नोंथां
औ औ
उम माने आं सानो आरो औ नोंगौ नोंथा बुं दे
नोंथांआ बिदि ट्र'फि फैसानि ट्र'फिनि आरो फैसानि एबा अमा जुनारफोरनि लानानै अबे साबसिन अबे मोनसे खेलाया साबसिन होननानै नों सानो माने नोंथां
आङो बुंनो थाङोबा माने आं ट्र'फिनिखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो नोंथां माने मानो बांसिन मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला जेनोबा जुनारफोर जुनारफोरनि खेला होयोब्ला जेनोबा नों जेनोबा देरहाबाय बेवहाय जेबो मेम'रिस थाया नों देरहाबाय देरहाखांनायनि उनाव नों बेदरखौ जाबाय लोंबाय बेल'सो जायोना नोंथां खिन्थु ट्र'फिनिआवबा माने ट्र'फिनि जुदि खेला होयोब्ला माने बियो नोंनि क्लाबनि नोंनि ओनसोलनि नोंनि गामिनि अरायनि थाखाय बियो मोनसे नोंनि माने ओ जारिमिनारि मोनसे मेम'रेबोल जानानै थागोन आरो जायखौ नोङो नुब्लानो नों गोसोखांगोन आरो जायखौ ट्र'फिखौ नुबानो नों इमाजिन खालामनो हागोन एबा गोसोखांनो हागोन अ बेयो आं मोनसे समाव जों मोनसे समाव गेलेनायमोन ओ जेन'बा बे समाव गेलेनानै जोङो बेखौ मोननायमोन बेफोरबादि मोनसे गोसोखांथि महरै जानानै थायो आरो नोंथां अ नोंथां दा जोंहाथ' समाथ' जाबाय नोंथांहा ओ जों सानैजों रायज्लायनानै माबादि मोनदों नोंथां
आंथ' बहुत मोजां मोनबाय नोंथां नोंथांनि ओनसोलखौ आरो मोनथिनानैबो बहुत गोजोनाय मोनबाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिबदिब्ला होमबा दोनथ'लाायदिनि नामा नोंथां
औ दे नोंथां दे नोंथां गोजोनबाय
दे नोंथां दे गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां